मा खालामदों?
ओरैनो दङो
खामानि गैया आरो
बुं
दसे दसेनो
ए मा खामानि मावो
आङो
मा खामानि
किटचनावसो हेलफार
किचेन
किचेनाव
आय किचोनावसो
आदसा ओमफ्राय मारै खरबर सबर मा रोखोम दं? खबर सबर मा रोखोम दं?
मोजां आयलै दावराव जाथारोलै आं ना
माथो होननायालाय जायासै औ
ओंखाम जाखांबाय
औ जाखांबाय माबासो मा होनोमोनलाय आलु अमा बेदर ओमफ्रायो मैदुर मैला एवला बायनाय ओमफ्राय माबा मा होनो थास' बिबार मैथा खानथाल बेगद
एफाग्राब बुरजा
आरो माबा दंबावोसो मा होनो मोनलाया आजिनाय बिबार बाथोन
आयौ
आरो बिन्दि भाजा दंबावोसो
थोदस थगायथारबायलै नोंदेन
थगायाखैलै माबा मिरामिसबो संनांगौना जोंना आलदा आलदा जाजोबो ओंखायनो सोरबा माखौबा जायो सोरबा माखौबा जाया मा ओंख्रि?
आलु फाजाल' बे जोंना बिदि जाबाय थायालै
आलु दालि बानो गोथाव गोथाव नुगोन नोंङो जाथावथाव नुनाय जायामोन
नोंखौनो गोथाव गोथाव संनो रोंसिगोनल
आंनो संनो रोङां आं ओरैनो रोगान होग्राल'सो बायदिसिना संख्रि लाबो हबा संख्रि होफैग्रा बानलु लाबो हबा बानलु होफैग्रा
ए
मा माइ संग्राया गाव संग्रा हा
नोंना हेल्पार खालामग्रा
मै माबाफोरबो सोनांगौा बुथोनफोरबो एखनबा
सुनांगौ
बांद्राय सुनाङा जों सुग्रा दंखायो ओमफ्राय जोंहा एसे एनै रोगानानै सुनांगौ आरो अबेबा अबेबा
दे खस्थ'ना खस्थ' नंङोख नालाय
आ
थाबथाबायसो थाबथाबायसो
गैया
थाबथारादोंसो होनदां नोंनिखौ खोनाखाय
आब
बियो थावरा नांङा नामा गुवाहाटियावनो
आं रुम सिङांवनो नाङा बे थानायाव खिजोबनाय जायो एकदमबारे लाट खोमोरबाथाय खोमसि जाजोबो ओमफफ्राय
ए रुनानै गावब गाव थानांगौ ना
हा बेस गावसिनि
ए
माबायदि जागोन दा मिथिया
उम सारभिस जाहैखामलाय नों
आं दुइ थारिखाव फैदोंमोन
गाबोननो सप्तासे
क'क्राझ थांनो ना माबा हाल हमनो मोना जेबो बेनो सान बेनो हर नालाय
गाबोन सप्तासे जासिगोन मान ने
फैसाफोरालाय बेसेबां मोनो
होम
फैसाफ्रा बेसेबां मोनो मानसि
मोनथिया मान गथायाय
दस होनदोंमोन
बेयो थाबथाब थुबथा खोनाखायो
बे फांखाा सालायदोंना हिउ हिउ
ए थाबथारलायोबलानाया ओंखायनो मोजांखौ खाय
फांगा सारायै
जिर'सो कपि खालामहैनांगौलै लस थानानै दाथायाइ मार'
एकथा जाबायना जुइथा जसिगोन खोमा। खैथानिफ्राय खोथानिफ्राय दंफिनो खामोन नालाय
आं सारिथानिफ्राय दसथानिफ्राय मावनानै मासिमाव एकथासिमाव एकथानिफ्राय सारिथासिम ब्रेक मोनफैयो।
ए
ओमफ्राय बेनिफ्राय सारिथानिफ्राय मोनानि बा एगार'थासिम गाहाम जायो एखमबा एखबा दुसखांबोयो
ए बिदिसो होमबालाय
उम
मोजां मोनथिजोबागारा हारसिं थांखोनासै बारा लोगोजों थांगोन।
मा
हारसिं हारसिं थांखोना सोरबा लोगो सिनायनाय दंखायोमोन।
हो
बे दंफा जायोमोन
सोर सोर दङ।
खायफा
ए थिमपुजोंसो थांदों।
होनोमबालाय बिबो बाहायनो मावगासिनो
बेहा माबायाव सारभिसाव
ए
आ
हा मार जानोन जाखो
दासो मोजां खोनादोंमोनां
जाल मावाबा ज
गैया थासानो कमप्लिट जायाखै मिथिगौ मा होनोमोनलाय नों थांनायफ्रायनो राव
हो
खोनायालै
आंबो राय्लायाखै रावजोंबो।
ए बिनिबो आरो थाजानो खमफलिट जाया दाबो दा लायलायबाव सासे रायलायबावनांगौ होनबो थास कमप्लिट जायो।
होम है खोनाबलाय आं दानहरगारगोनसो दा
खोनाला खोनाला आं जेबो खोनाला
खोनायो र'
खोनाला आङो।
आं वाइफाइ लांनि र'
लादो औ
आं अवाइ फाइ जिअ फाइभारनिखौ लानानै
औ
एबार खोनाबाय दा
उम दासो खोनादों दा आयै जालालै नोंजोंबो खोनाला जेबो
ज